ओ औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलि। खुलुमबाय नोथां औ नोंथाङा दान्दिसे अ दं इदिनो मोजा-मोजाङै दं दास सान्दे
औ।
थांदो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां इसे सावराय
औ जा औ सावरायजागोन दे नोंथां।
गोदो गोदाय जोंनि जेमबा एम्फौ लाथा फिसिनाय होनो गुबुनानो एम्फौ ला था फिसियो नख'राव।
औ नोंगौ।
एमफौ लाथाखौ माबायदि लामोबा हामा जा मोजां जायो माबायदि खालामनाया मोजां जायोसै फोरमाय फोरमायनो हा गोन नामा नोंथाङा?
औ ओ जोंहाथ' बिदि ओ एम्फौलाथा फिफेराखै आरो ना आ आङो जा नु दों बा गुबुननियाव गुबुना बोरै खालामो आङो जा नुदों बेखौहाय फोरमायनानै होगोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
एम्फौ लाथाखौहाय जोङो ओ फिनो थाखाय ओ बेखौहाय जोङो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादो खोनादो।
अ
फोरमायलां नोथां
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
नोंथां बे जोंथ' एम्फौ लाथाखौ फिसिनो गोनां जाबोला जेब्ला जों एम्फौनि फिसा फखायनांगौ फास्तावनो जों जेब्ला सिखिरि बिमाखौ ओ सिखिरि बिमाखौ जों औ बिमाखौ औ औ सिखिरिनिफ्रायसो जायो नोंथां बे सिखिरिखो बिमाखो जों हय थालिर बिलाय हय हय सराय हय हय माबा हक बिदियाव नों सिखिरि बिमाखौ बेखौ लाबग्रोनाय जायो नोंथां। बे सिखिरि भि बिमानिफ्रायसो जों जे सिखिरिनि फिसाखौ मोननाय जायो जे जेब्ला जों सिखिरिया जेंगा जों बिदै दैयो फार्स्टआव बिदै दैग्रोनोनासो बे बिदैया जेब्ला औ औ बे बिदैनिफ्रायसो फिसा जायो औ बे फिसा गोरलै जाबोला जेब्ला जों फिसा गोललै जायोब्ला बे इन्द ओ इन्दि बिलाइ होनो बे इन्दि बिलाइ फिसाथ' दा गोरलै इन्दि बिलाइ खौ जों होनाय जायो इन्दि गोललै गोललै जेब्ला फिसायाबोथ गोललै गोललै दा जों इन्दि बिलाइखौबो गोरलै गोरलैखोनो होनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
सप्तासे सप्तानै जायो इसे एसे एसे जाहोलांनो हाबा इन्दि बिलाइखौबो गोराखौबो होजायो इसे एसे गोरा राफोदफोद नायनाबो। बिदिनो गोदो जेनका मास मोननै मोनथाम जालांबा जेब्ला इयो इन्दि बिलाइखौ जानो हायो। गोदि इदि गोदोरखौबो जायो। होद बिदिनो खारं बिलाइखौबो जायो मास मोननै मोनथामफोरावनो बिनो बाय बाय बाय दलांबायना जिताल बे देरलांखांनाय उनाव जोङो गो खारं बिलाइ इदिनो था बिलाइ बेफोरखौबो होजायो नोंथां बे इन्दि बिलाइनि थाखाय बे इन्दि बिलाइआ जेब्ला गोदोर जालांबा बे जेब्ला इयो खेबसे लोमजासो नोंथां बे इन्दिफुला फुरा देरखांजोबनानै बे लोमजास्रोबा लोमजासोबा थिखा आरो बे लायो आक्सा ओ जें गायो सिथोब हमगोन बे लन्स नि थाखाय लाइ बिलाइ निबो गोनांथि जायो नोंथां लाइ बिलाइ गोरान हक बिदिनो दंफां बिलाइ हक औ लोमजा औ लोमजा औ नोंथां‌ एम्फौआ एसे लोमजाासै जेनबाायो गावनि बासाखौ गाव बोनो थाखाय बे एसे लोमजासै आरो नोंथां बे लोमजासे
बेनिफ्राय लोमजाबा लोमजाबा माबोरैहाय जायो नोंथां?
जाबाय सानखा आरो नोंथाङा सानखा आरो बे लोमजाबाय बे आहारखौ एसे एसे गारहो लांगोन जानो औ जेब्ला आदारखौ जाना जानो एसे खारलांगोन
औ नंगौ
गारलांबा बिथि जेब्ला इयो आहारखो आदारखो गारा होमबा बे बाहानि थाखाय थयार-थयारि जायो नोंथां बे थयारि जाबा नों नोंथाङाथ' एसे मिथिखायो बयबो बे थयारि जाबा बेयो जेब्ला जायो लोमजाखांबा लोमजाखांनायनि उनाव बेखौ थालिर बिलाइ होनाय जायो दंफां उनावहाय बिलाइ होनाय जायो बेखौ बे दंफां बिलाइफोर होनाय जाबोला बे गाव गावबा गावनो गावबा गावनो गावनि भाषाखौ गावबोना लायो नों औ बेखौ बोना लानानै बेनो लुद्राफाखाय ना बेखौ सिथोब होननाय जायो नोंथां औ बे मास सप्तासे सप्तानि उनावनो बेखौ जों गोमोन गोमोन जेब्ला जों औ बे गोमोन खो जोङो खिरखा हक दाबुर हक बेयावनो जों गोमोनखौ जेब्ला जों थालिर बिलाइनिफ्राय बोखा बोखा बेखौ जमा खालामनाय जायो आरो जेब्ला मोनो बे मोनबा थाय बेखौ खेबसे फिर खेबसेबाव जों जिरनाय जायो
औ एम्फौआ एम्फौआ मोनो नामा नोंथां
औ नोंथां मोनो मोनो मोनबालाय जेल्बायो मोनबाथाय बेखौ जानायबो जायो किसुमान किसुमान हाथायफोराव गलाफोरावबो बिदिनो जिरनानै फाननोबो लांनाय
औ नंगौ
फाननोबो लांनाय जायो किसुमान न बांफोरावबो एवो ए बिदिनो एवनाबो जाजायो बेखौ
आरो बे अ बिदि इन्दि बे एम्फौ लाथा एम्फौनो थाखाय खोनादों ना लाथा एम्फौनो थाखाय ओ इन्दि बिलाइनि अनगा गुबुन बिलाइफोर खौ होनाय जायो ना जाया
औ नोंथां बिदिनो होनाय जायो गुबुन बिलाइखौबो जेन बिलायाबो दोङो ओ ओ‌ सोमलि बिलाइ ओ माबा थाबिलाइ थाबिलाइ ओमफ्राय खारं बिलाय बे जाथिसेखौबो जायो बेखौबो जायो इन्दि बिलाइयाथ फेभरेट खा बिसोरनि थाखाय खारं बिलाइयाबो इसो रनि थाखाय सोलि ओ इफोरनि थाखायबो आदार आरो फिर इदिनो था बिलाइयाबो बेखौबो होजायो था बिलाइयाबो मोजां था बिलाइखौबो जायो बिदिनो आरो मोन मोनथाम जाद हारदों बेखौबो जायो आरो
आरो नोंथां बेसोरखौ ओ एम्फौलाथा खौहाय ओ फिजेेननायनिफ्राय आरो ना। फिजेननायनिफ्राय जानो जानायसिम बेसेबां गोबाव सम लायो।
औ इदिनो औ औ। बिदिनो मास मोननै मोनथाम बिदिनो लायो आरो अल ट
औ फिजेनन्नायनिफ्राय मास मोननै मोनथामनि उनावहाय जों जानो हायो एबा फाननो हायो आ
अ फाननो हायो औ बिदिनो हायो आरो बिदिनो लाखै लाखै देरलांनानै बिदिनो बिदिनो सम जायो आरो बिदिनो जानो।
औ।
मास मोनथाम मोनब्रै बिदिनो लायो।
औ नंगौ
बे लाबोथाय बे बेखौ जों दिहुननानै बेखौ गलाफोराव फाननाय जायो बारा इनि इनि जेबोला जों सिथोबखौ खिसुमान खुन्दुंबो बेबवार खा
औ नोंगौ ओइ जे इन्दि इन्दि सि बुंना बुङो जे बेखौहाय बिनि माब बानिफ्राय फिथोबनिफ्राय जों बानायनो हायोना नोंथां?
औ नोंथां बेखौबो बानाय जायो जों बुथुम जुबना लाग्रोनांगोन बे खौ बुथुमना लाग्रोनानै खाय फा हय जथरफोराव बैखो बेखौ दिरुं बानायनाय जाग्रोदों जेब्ला जों दिरुं बनायबाथ जोंङोथ हि दानो गोनांबाथ खुन्दुंनि दरखार नोंथां बे खुन्दुंखौ जों थयारि खामनाय जायो बे इन्दि बिलाइनिफ्रायनो आक्सानिफ्रायनो थयारि खामनाय जायो जेनेबा जों सिथोब होनो बे सिनिफ्रायनो बेखौ बिदिनो जिरख जिरख जिरख जिरख जों बे जथरफोराव बेफोरावनो मेराय मेराय मेराय मेराय बे खुन्दुंखौ बनायनाय जायो आरो बांसिनानो
बिनिफ्रायनो औ गोदोथ गोदोनि दिनावसो गोबां नुनो मोनो मोन न बिदि दानियाथ बिदि बारा इन्दिनि इन्दिनि सिखौ नो बारा नुबांला आरो ना?
टाइमफोराबो थोबांना थोबांना नालाय नोंथां आजिखालि टाइमफोरखौबो होसोनाला इन्दि भिलाबो इ नि दंफांफोराबो दानि दंफां लाइफाङा फोराबो खम आ दिनो इदिनो खायफा खायनै न'आव जाय बेक मानसि बे खौदोनो ओ इदिनो सोलिनानै रां रुफा खामायनो हायो इसे न'खरफोरखौबो बिदिनो सालायलांनो हायो बेफोरदोनो औ।
नोंथांनि न'आव फियोना फिया इबे बे एम्फौखौहाय
औ नोंथां फिसिनाथायालाय मा ओरैनो न'नि न'खर सोलिनो आनथा बिदिनो बाहाय बांला लानाय जायो नोंथां। बिदिनो फो फिसिलाङो बांद्रायबो फिसिया नोंथां बिदिनो माफा मानि दिनै न'नि जि द ओ जानो आन्था बे बिदिनो मा? इसेबो आजिखालि बारा बांबाबो इन्दि बिलाइनिबो गै-गैबां नालाय दंफां लाइफांफोराबो आगोल गोदो गोदिनि दिगाव जुरगाव सो लामाफोर दथाबाबो नुयोमोन। दानियाथ' दा नुबांलांलानो न'नि बारि फोरावनो जि फांसे फांनै थायो बे बेफोरखौनो हानानानै बेफोरखौनो खाना लानानै बेफोरखौनो होनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
आगोल फोर नुनाय जायोमोन बेफोरनो न' खायफा खायफा न' फोरावथ' थाब-थाबाङानो दानिफोरा हो गुबुनानो फिसिनो कम हमबाय
औ।
आजिखालिथ' हिसि हि जोमफोराथ' नुबांनो मोनला इन्दिनि एफा खमानो ओं नोंथांमोननिथिंनो बिदिनो फिसियोना ना गुबुन आयदा लाना बिदिनो फिस-फिसियो?
औ जोंनिखिबो बिदिनो फियो आरोना ओ सोर सोरबा सोरबा सोरनिबा सोरनिबा न'आव ओ इसे इसेल' फिनाय नुयो आरो सोरनिबा सोरनिबा न'आव गोबां फिनानैहाय फानो आरोना फाननानै बे रां लायो बिदि नुनो मोनो आरोना औ सोरबा सोरबा गोबां फियो आरो खायसेया खम फियो आरो
औ
औ ओ जोंहानि न'आवथ' बिदि ओ फिफेरा फिसिया खै दिनैसिम बेनिखायनो आङो इबिनि बागै बारा मोजाङै मिथिया आरो ना माबोरैहाय फिसिनाय जायो मा माबोरै मा मा होनांग औ माबोरै जायो गोरलैनिफ्राय बेफोरखौ खौ आङो बारा मिथिया आरोना नोंथां आं नुफेर ओ गुबुननियावसो नुदों नाथाय न'आव बानायनाय बिदि नु होफेराखैमोन आरो बिनिखाय आं बारा मिथिया
औ बिदिनो नों नोंथां आरो मोननैसो बाथा सावरायजा बावनो नोथां बे इन्दिनि बिखय बे इन्दिनि बिखय आरो गुबुन गुबुननो बेखौनो माबायदि दाउ अमा बर'निथ' अमा फेब्रेद दाउ अमा फोरखो माबायदि लाललाम्फा होनो फोरमाय जागोन नामा नोंथां जेंगाजों इन्दिनि बिखयथ' जों फोरमायबायनो नोंथां बेेंगाजों दाउ अमाफोरखौबो माबायदि लाललाम्फा खालामनाय जायो मोजां जेब्ला जों गोदो फिसानिफ्राय गोदोरसिम फाननाया लागै मा मा होनाय जायो मा मा दाना होनाय जायो फोरमायजागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां
औ एसे फोरमायना होबा गाहाम जागोन नोंथां औ खोनादो
बिदिब्ला जोंनिया समा जानानै फैबाय
औ नोथां औ
औ
बिदिबा जों लाखिथ'नोसै नामा ओ गोजोनथों औ औ दे